गोजोन मोनाबिलि
मा खालामदों
दङ ओरैनो जिरायनानै
आतसा
नोंथांआलाय
आंबो दंलाबायो गोलांलाबायनानै
औ मोनानि जानाया जाबाय नामा?
मोनानि जानायाथ' जाथ'वाखै दहाय बेलासियाव जादोंमोन आङो नोंसिनालाय
जोंना जाथ'वाखै जोंनाबो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ
मा ओंख्रि
ओंख्रिया बेनोसै जोंना बर'नि ओंख्रि ओ सबायजों दाउ
मा दाउ मा दाउ लकेल ना ब्रयलार?
लकेल दाउ
मोनजागोन नामा
मोनजागोन फैयोबा जाफैनो हागोन
अमाखौसो गोथाव मोनोलै जानो अमा बेदर बर'नि
गोलोम बोथोराव बारा अमा जानाङानो
हा
गोलोम बोथोराव बारा अमा जानो नांङानो
थैथस फाग्ला अमा बेदर जायाबानो जादों बादिखौनो मोना बेदरखौनो
खान्थाल बेगरजों अमा बेदर माबा जाफैबाय नोङो
खानथाल बेगरजों अमा बेदर जाखांबायलै गोदो
गोदोसो दालाय जायाखै
थ'वा
गोदोनिखौ रायखांनांलाब्रा
गोदोनिजोंसो दानिखौ सिनायोलै बुन्दु
दानि जाबाय थानाय थासारिनि सोमोन्दैसो रायलायनांगौलै
दालाय माथो दानि थासारि बेखौलाय मा होनबावनोब्रा जानाय लोंनायनि थिग गैया मा गैया गासिबो मुलि होजोबनाय मैगं - थाइगंफ्रानो मुलि होजोबनाय बेखायनो गोदोनि बायदिसो जाफिननांसिगोनलै बुन्दु बे हाग्रानि बंग्रानि दिंखिया थास' आइथिं, थास' बिबार जानाय
हाबेखौनथ' होनदां आरो माखासे न'फ्रावनो गायनानै जानो हाबावना जोगोनार, खुमब्रा मैथा बेफोरखौबो जानो हायो नोंथां
हायो
सानना नायोबा आथिखालनि मैगंफ्रा जाजाखाला
स जाजाला गासिबो मुलि- मुलि होनानैसो बानायजोबनाय जाबाय
औ मा - मा ओंख्रि जाफेरगो नोंथाङा हाग्रानिखौ गोदोथ' जादों होनदोंमोन एसे खोन्थादो मा मा जायामोन गोदो मा मा हाग्रानि ओंख्रि जायामोन नोंथाङा
जाबायलै खार' खान्दाय, खार' खान्दाय बिदिनो मोनजाला बायोमोन दाथ' नुनानै थाङाला माथो खार खन्दाइखौनो
खम जाबाय बिफांफोरखौनो दानफायलाबायसै ना दानि सुबुंफ्रा
खनसेनिल' नायसै बेनो दानफाजोबबाय गैला मोननो थांला बारा
आतसा
मालाबा मालाबा गामिनि आबायाव मोनाल' हाथायफ्राव लाबोलाबायनाय नुसै माथो
ओम
सम लायो सम
बेफोरथ' जाबाय थासिगोन ओमफ्राय न'खराव माबोरै दं
मोजां दङ नोंथां
सोद्रोमाफ्रा न'खरनि
गासिबो मोजाङै दङ
मोजाङै दंजोबो ना
औ नोंनालाय
जोंनाबो दंसावलाबायो गासिबो मोजाङानो
औ
बोथोरनि मा मा आबादफ्रा मावाखै नामा नोंथाङां
आबादा मावदोंमोनलै माइ गायनांगौ खोथिया देरबा खोथिया फोनानै दोनदों देरहांगासिनो सप्तासेसो लाबावगोनदां
सप्ता खनसे नोंथाङा दुब्लियाव आलि खोहैफेराखै नामा
खोनायाथ' खोआखै नायहैलाबायो आङो सम - सम थांनानै
नायैसो नोंथाङा होमबा नोंथाङा माबा बिगोमा जाहैयो नामा नायनानै
बिमा औ
आलिखौ नोंथां
दै लांलाय लाबोलाय। जानाय जगार खालामनानै होनाय बेफोरबायदि मावहैलाबायायो थांफानानै ।
खालामहैयो।
ओमफ्राय मोनसे बेरायनायनि माबा खालामनोसै दे लाहार फाहार बबावबाफोर। लोगोफोर गोजा ज'नो।
जायो नोंथां।
लोगोफ्राबो फनखौनो हरलायला माथो।
बेनोनोथ' जादों गावबागाव खामानियाव बयबो बेस्थ' थाबायना। बोथोराबो गायनाय फुनायनि जाबाय ओम गावबागाव बोथोरनि आबादखौ बोथोराव मावनानै थिखोखानांगौ होननायानो जाबायना। ओम ओंखायनो बयबो मावनाय दांनायाव गोसो होबाय दा लोगोफोरखौ बावथ'बाय।
बथ'बायथ' आरो दे बावथ'नाय बावथ'नाय बावलां बावलांबाय थासिगोन।
बिन्थ जादों।
बेखायनो सम सम ज' लोगो हमलायनांगौलै बथु।
औ ओंखायनो जायगाखौ सायख'दों नोंथाङा बबाव थाङो।
गाबोनखौसो नुदों गाबोनखौ रावबो नुवाखै । मानसिनि जिउआ थास' बिलाइनि दैनो बबेनि माबा बारहुंखा फैगोन थास' बिलायनि दैया स्रय सेरलांगोन।
बेनोथ'। ओ बेरायनायनि सोमोन्दैबा नोंथां गाबोन जायगाखौ सायख'दो दे बबाव थांनो। ज' लोगोफोर खनसे औ।
माबा थांजायो गाबोनथ' रबिबारबो ना।
औ औ।
अबेहाय थांनो?
नोंथाङाानो सोंहरदो जायगाखौ।
माने सरलपारा थांनो सिनेमा अमा सावजाहैनोसै।
जायो।
लामाखौबो दा बानायबायदि खोनादां।
बारायबायनो माथो लामाया।
गाज्रिमोना बै हाग्राबारिया।
औ औ औ गिथावथारमोन जुनारफ्राबो ओंखार ओ मोन ओंखारो।
ओंखारो ए बारा मोना मोना होजानाय नङा थाब फैनांगोन सानसेनि बाथिंनो।
उ साबैसे थांनो?
ए मनजखौ लिंहरनांगोन मनज ओमफ्राय गारि दंबावो अफिसाव?
गारि गैला गैथ'ला।
सला।
ओमहो।
जबाथ' आनावबो गंसे मनजनाव गंसे।
साब्रै थांसै नामा?
साब्रै।
औ ना सोरखौबा लिंहरदेरो?
थांजायो।
ओम मा मा जानायनि जानायखौ मा मा लांफानो।
जानायखौ मा लांफानो अमा बेदर लांफानोसै सावजाहैनोसै आरो माथोबाव
औ खालि अमा बेदरल' अमा बेदर सावजनो थाखाय मा मा लानांगोन जों बानलु संख्रि
साथा आइथिं बन
औ
ओमफ्राय जांफ्र्रुट
औ जोंफ्रुद माने सलाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे लगायनानै जानो थाखाय मा मा नांगोन
संख्रि बामलु
औ
ओमफ्राय थाव हैथ थाव नांनाय नङा अमाजों
थाव थाव गोथांआ मोदोमबा एसे मोजां जायो
मोजां जायोना ओ ओमफ्राय सामब्राम
उम
ना जाग्रा लांफानो रुथि थुथि ओंखाम उखैनो हागौ ना
जायो बिदिबाबो
होम
ओ फुं फुंबिलिनि बेसेबां रिंगायाव थांनो
बिदिनो गु बाजि जि बाजिनि गेजेराव थांनांगोन
औ होनोमबासो जों अखाफोरबासो मारै जागोन नोंथां नोंथां बोथोरासो
बेनोथ
उम
माने बोथोराबो दसे दसेनो सोलायलाबायनो बायो आरो हरैथ' अखायानो अखा हाबाय थायो मथे
औ हाजो सेर ना ओम लावखार ओंखाम जाग्रा जाहैबाय हाजो सेेर भुटान खाथि उम गारि जों लोगोसे साथाबो लांफाखांगोन नोंथां
लांफानांगोन
अखाजों रैखा मोननो थाखाय
ओमफ्राय बिदिनोथ' जाहैबाय साथार लांफानांगोन नङाबा थानो जायगा मोननाय नङा सि जाजोबगोन गासिबो
होमबाल लोगो लाहरलायदो गाबोन
गाबोन माने दा मोनायावनो लालायनांगोन
होमबालाय नों लाहरजोबो दे लोगो दसे समनि उनाव
औ
ना मा होनो
औ
ओमफ्राय बिनि उनाव बेसिबां रिंगियाव फैफिनो बेलासिनि
बेनिफ्राय नै थाम बिजियाव नो ओंखार नांगोन थाम थ्रै बाजिखारनांगोन सानाबो बे गोलावना एसे थाम ब्रै रिंगासोयाव ओंखारबानो जाहैगोन औ दाथ' औ थाब फै जागोन
उम ओमफ्राय फैनानैय बेनिफ्राय न'आव थांसै ना मा
औ गाव गावनि न'आव थांसै आरो माथोबाव
गाबोन जासिगोन बे होमबा ना होम फै फैखांनायनि उनाव न'आव थांनाय जायोना ब'वा थांनाय जायो
ओ ओमफ्राय एसे लोंला लोंलिनि लाहार फाहार खालामा
बेखौ गाबोन मोनथिगोन नोंथां सानाव जेब्ला ज' लोगो मोनलायो अब्ला औ ना
बिदिनो।
ओम
गानग्रा जोमबाबो लांफाखानांगोन दुगैयोबा गामसा
औ औ लांफानांगोनथ' आरो आं दु आं दुगैयालै
थोत दुगैनांगौब्रा एफा गोजान थांनानै फाग्ला बे दुगैनोनो थांखायो।
आं ओरैनो बेरायल थाङो जायगा नायनो नायनो थांगोन आं
जायगायालाय नुबाय थायोब मबाइलाव नायबाबो नुयोना
मबाइलनिजों मोगथां मुलुगनिजों मिलाया नोलै नोंथां ओंखायनो ओ नों बे मबाइलनि गेजेरजों नों सोरखौबा मोजां नुलाबायनायनि उनाव थांबा आन्दायला बायहोयै ना
बेबोथ' मोनसे खोथा जाहैयो
नायगोनसो जायगाखौ?
हा
जायगाखौसो नायगोन आं लावखार ओंखाम जाग्राखौ माबायदि सोर बिसेबां सुबुंफ्रा फैनानै माबायदि दुगैयो माबायदि रंजाफैयो बेखौसो नायगोन आं
ओम फ्राय' नों दुगैला आरो
ओहो आं दुगैला नोंसोर दुगैदो
दे
ओम
जजासे खामानि मावहैगोन नामाथाय बियो?
अ अ अ खामानि मावनो नामा दहायनो फैदोंमोन बि बिथाङा मावख'आव
उहो हानाबा दङ ना आबाद दा माइ गायनाय बोथोर ना
बोथोरानो बेनोसै ना बेनिखायनो बयबो बेयावनो मुखु उ
सासेल' न'खरनि
औ मावबाबो जाहैबाय जायखिया नोंथाङा दा ओ फन बुनानै सोंहरदो जगाजोब लाहरदो बिथांजों
औ
होमबा गाबोन लोगो मोनलायसिगोन नोंथां
गाबोनथ' लोगो मोनगोन र' ओ खोथाया जाहैबाय जों दाख्लै फरायनायनि माबानि एम ए खालामनायनि फर्म फिलाप खालामनायालाय जाबाय?
बेना जाथ'बाय हाबजेननायनि आन्जादा फावसायबाय नोंथां जिसे जुलाइआवसो जाबाय
औ फसायबायना होमबा?
औ।
फावसायबाय जिसे जो मोनथ'वाखै फिथाइखौ मोनथ'वाखै दाबो।
औ।
मोननो हासिगौ जि दानसोनि उनाव
से दान?
जि दानसोनि उनाव मोननो हागौ दां
माला नि?
जि साननि उनावसो मोनगोन खोमा ओमफ्राय खबरा मोजां दा?
हम होमबा गाबोन लोगो मोनलायनोसै
अ मोनगोन
औ दे होनबालाय दोनथ'लायसै बन्दु